हेलौ हेल' खोनादों ना नोंथां?
औ - औ खोनादों।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आङो दा ओरैनो दङ।
नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ - औ। फ्रि दं आङो।
नोंथांजों ओ फ्रि दङब्ला आं माने मोनसे आयदा लाना फैदोंमोन आरो।
औ - औ बुंदो।
सावरायनो हागोन ना नोंथांजों
औ औ हागोन-हागोन।
ओ नोंथाङा एसे कम्पिउटारनि बागै ओ फोरमायना होदोदि कम कम्पिउटारजों जों मा-मा खामानि मावनो हायो आरो कम्पिउटारनिफ्राय जों मा मा सोलोंथाइखौ लानो हायो एसे
औ-औ-ओ-औ-औ दा ओ कम्पिउटार ओ होनोब्ला जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि ओ कम्पिउटार दङ' बा बेसेन गोसा खम खम दामनि बा ओ बेसेन गोसानि बेफोरबायदि ओ नाथाय बेफोरनि ओ खामानिया मोनसेयानो जे बेयाव ओ गोबां इन्टारनेटनि हहायै जेनेबा जों सुबुं माहारिया बेनि गेजेरजों सोलोंथाइ बा गोबां रोखोमनि ओ गावनो गोनां जानाय बा उसुबिदा बा ओ लेखा फरायनायाव बा गावनि बुजि मोनै वार्ड ट्रेन्सलेसनफोरजों ब्रावजार बा गुगोलनि थ्रुयै जों ओ कम्पिउटारनि गेजेरजों जों ओरैबायदि माने इजि वे जों जों सोलोंनो हायो हायो दानि ओ इयुन औ दानि इयुन फरायफुबाय थानाय जे उन्दै-उन्दै गथफोर दङ' लाइमोनफोर बिसोरबो कम्पिउटारनि गेजेरजों गोबां सोलोंनो हानाय बा राहा लामा जोंनि गेजेराव ओंखारनानै फैबाय आरो दा आं बुङो जे औ ओ कम्पिउटारनि गेजेरजों जों गोबां ओ सोलोंथाइल' नङा बेनि गेजेरजों जों गोबां निउस बा बेनि गेजेरजों ओ गुबुन दाबसे जायगानि जों बा बे जायगाव थांनो हाया बा बै जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम बै जायगानि जाथायखौ बा बै जायगानि ओ जालांनाय ओ थासारि बा कालचार बेफोरनि बेफोरनि मादाव जों ओ कम्पिउटाराव सार्च खालामनानै ब्राउजार खालामनानै बा बेनि सोमोन्दै बै जायगानि सो सोमोन्दै गोबां ओ थाबैनो बा इजिलि मोनथिनो हायो आरो दा औ जोंनि गेजेराव कम्पिउटार होननानै बुङोब्ला जोंखौ जों गोबां ओ बिजनेस बा बेफोरबायदि जों रां खामायनो हायो कम्पिउटारफोरजों जेरै जोंनि ओनसोलफोराव जों नुनो मोनो ओ जे दखान बा कम्पिउटार जेरक्स फथ' बेफोर गासैबो कम्पिउटारजों कम्पिउटारजोंनो सालायजानाय नङा होमबा दा होमबा औ दा जों कम्पिउटारा जाबाय ओ बेनि ओ कम्पिउटारनियाव जे सालायनो थाखाय ओ जायखौ जों ब्रेइन होननानै बुङो सि पि इउ दा बेयो जाबाय कम्पिउटारनि मोनसे गोनांथार पार्ट आरो बेफोराव बायदिसिना आगजु कम्पिउटारनो इउस खालामनो थाखाय नांगौ जायो। जोंनो जेरै माउस किबर्ड। हार्डवेर सि पि इउआव बेफोरखौ माने रेम-रेम रम बेफोरखौ नांगौ जायो आरो नङा होमबा दा औ कम्पिउटारखौथ' जों ओ मोन गासिबो मानसियानो मोन‌ थिग्रा जाबाय आथिखालनि जुगाव नाथाय बेफोरनि औ कम्पिउटारखौ जे सालायनो थाखाय बा कम्पिउटार इउस खालामनो थाखाय सासे नर्मेल मानसि एबा ओ ओरैनो थानाय मानसिया बेखौथ सालायनो रोङा नङा होमबा दा औ सासे ओ जेबो रोङै बा कम्पिउटारनि नलेज गैयै मानसिया बेयाव थांनानै बेनि डाटाखौ अबेयाव अन खालामगोन बेजों नेटजों बोरै इन्टारनेटजों बोरै कानेक्ट खालामगोन बेफोरनि सोमोन्दै एसेब्लाबो गियान गैयाब्ला कम्पिउटारखौ सालायनाया इसेबां इजि नङा आरो नङा बा दा औ दा बेफोरनि सोमोन्दै आं सानो सुबुं माहारिया कम्पिउटारनि बागै एसे नलेज बा कम्पिउटार क्लास जोंनि ओनसोलफोराव गोबां नुनो मोनो दानि ओनसोल उन्द उन्दै गथ'फोरा। बेफोरखौ ओ सोलोंनायखौ आं नुनो मोनो जाय जोंनि फरायनाय बा सोलोंथाइ मुगायाव ओ गोबाङानो गोहोम खोख्लैदों गोहोम खोख्लैदों माने मोजां खामानियाव बाहायनाय जादों आ रो नङा ओमबा? दा जों कम्पिउटारनि गेजेरजों औ स्टुडेन्टफोरनि थाखाय गोबां इजि जानानै फैबाय जिहेतु सिगांनि ओ आगोलहाय बेबायदि असुबिदा ओ सुबिदा गैयामोन जोंनि गेजेराव जे जों न'आवनो थानानै अनलाइन क्लास खालामनाय बा अनलाइन कचिं बा फोरोंगिरिजों लोगोसे कन्टेक्ट खालामनाय कम्पिउटारनि थ्रु जों नङा होमबा? दा बेफोरनि ओ बेफोरनि कम्पिउटार बा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों ओ गासिबो खामानिखौ न'आव थानानैनो गोबां इजि वेजों जों खामानिफोरखौ मावफोरख मा फुंनो हायो आरो दा औ ओ दखान गलाफोरावबो बेबायदिनो जेरक्स फट' बेफोरबायदिनो ओ कम्पिउटारनि जाय बा एसे रोंखा राखा बेफोरो माने बिजनेस महरै कम्पिउटारखौ बाहायनाय जायो। दा औ बुंनो थाङोब्लाथ' आरो गोबां बेफोरबायदिनो गेदेर गेदेर ओ इन्डाष्ट्रि फोरावबा माबा मोनसे कम्पानिफोराव डिजाइन खालामनाय डिजाइन डेक'रेसन खालामनाय बा बेफोरनि ओ गंसे न'खौ माबोरै बानायनांगौ माबोरै बानायनाङा बेफोरनि डिजाइन डेक'रेसन बानायनायफोरावबो जों कम्पिउटारखौ एज ए ओ एस ए मोनसे गोनांथार आगजु हिसाबै बाहायो आरो। नङा होमबा? औ दा ओ नोंथाङा ओ एसे फोरमायथिनानै होदो जे कम्पिउटारा जोंनि थाखाय मानो गोनांथार बा इदि बेफोरबायदि।
अह नोंथांमोननाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां बेबायदिनो कम्पिउटारजों माने बेबायदिनो इउस खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों ओ जेरै होनोब्ला जों गोबां माने कम्पिउटारा जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि जानानै फैदों।
औ
कम्पिउटार जों गोबां खामानि फोरखौ जों मावनो हायो इजिलि। ओ माने जोंनि थाखाय माने फरायनाय फोरावनो जा जों गोबां गोबां माने हेफाजाब मोनो आरो ना। कम्पिउटार निफ्राय जेरै जोङो न'आव थानानै बो अनलाइन क्लास लानो हायो। ओ जेरै जों कम्पानि ओ फोरावबो जों गोबां माने कम्पिउटार फोरजों जों गिदिर गिदिर कम्पानिफ्राव जों गोबां कम्पिउटार फोरजोंनो जों खामानिखौ मावनायखौ जों नुनो मोनदों। नुनायखौ मोननाय जायो आरो न'फोर ओ लुनो फोरावबो जेरै ओ इन्जिनियार फोर जेरै डिजाइन खालामो लेप टप कम्पिउटार बेफोराव ओ बेबायदिनो ओ बिसोरनि थाखायबो बिराद गोनांथि ओ
औ नंगौ।
गोदो हायथ' बिदि ओ कम्पिउटार एबा जेबो बेबायदि ओ बाहायग्रा मुवा गैया मोन सिगां बेबायदिनो सिगां निफ्राय लानानै दासिम गोबां माने जोंनि ओ सोलोंथाइ एबा कम्पिउटारखौ जों ओ मोजाङै सोलोंनो आरो दावबाय लांनायखौ जों नुनो मोनदों कम्पिउटारनि जाहोनैनो जोङो गो गोबां ओ खामानि फोरखौ इज जियै मावजोबनो हादों जेरै नोंथां बुंनाय बायदिनो गोबां बेबायदि ओ दखान खुलाफ्राव जेरै ओ दखान होनानै मानसिफ्रा बेबाय दिनो ओ रां खामायो गोबां माने गावनि न'खर फोरखौ बिबदिनो सालायलांदों आरोना। नोंथां। आरो बेबायदिनो गोबां ओ सहाय फोरखौ जों मोनो जेरै आरो कम्पिउटार खौ सालायनो थाखाय जों गोबां माने ओ नांगौ जायो ओ जेरै किबर्ड माउस आरो बिदिनो पिउ, मनिटर गोबां बेबायदिनो गोनांथि जायो आरोना ओ कम्पिउटारा जोंनि थाखाय गोबां माने हेफाजाबबो होदों आरो खहाबो खालामदों जेरै खहा होनोब्ला गोबां माने हेकार्स फोरा जेरै कम्पिउटारनि जाहोनै ओ हे किं खालामनानै मालायनि ओ प्राइभेसि बुस्थुफोरखौ जों ओ माने लानानै बिसोरो गोबां माने गाज्रि खामानिफ्राव बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै ओ मालायनि प्राइभेसि फोरखौ भाइरेल खालामदों मालायनि
औ
नांगौथाय ओ गोनांथार बुस्थुफोरखौ जेर रै लानानै गावसिनि ओ गारजि खामानिफोराव जों इउस खालामनायखौ जों नुनो मोनो दों
औ
आरो बेबायदिनो ओ गोबांथार ओ जों कम्पिउटारफोराव बेबायदिनो गेम गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों गेम गेलेनानै बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा ओ खहाबो जादों आरो मुलाम्फाबो जादों जायफोरा ओ कम्पिउटाराव मोजां खामानि मावो दों बिसोरहा गोबां माने उन्नथिबो जानो मोनोयखौ जों नुनो मोनदों आरो जायफोरा बे कम्पि टाराव गोबां माने बेबायदिनो गारजि खामानिफोरखौ बेबायदिनो गेम गेलेनानै गोबां माने जों खहा जानायखौ जों मोननो मोनदों आरो बेबायदिनो कम्पिउटारनि गेजेरजों जों गोबां माने ओ सोलोंथाइ एब एबा बिबायदि रोंगौथिखौ जों नायनानै जों मोननो हायो ओ एबा जों बे कम्पिउटारनि जुगै जों गोबां माने बिदिनो भिडिअ' एबा ओ गोबां ओ बायदिसिना जोङो नायनो हायो जों मिथिनो हायो
औ
नोंथाङा एसे से ओ गारजि मुलाम्फानि कम्पिउटारा मा जोहोनै जादों बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ औ गलि औ दे दे बैसान जे कम्पिउटारखौ बाहायो नङा होमबा दा औ। दा बेबायदिनो। ओह नांगौ खामानि मोजां खामानियाव बाहाया लाबासिनो जे ओह दैलि बा ओ द एडिक्टेड जारानै। दे बेफोराव गेमिंसफोराव। बा बेफोराव थानाय गेमस। फोरखौ फाइलफोरखौ बा गोबां रां बेसेन होनानै बायो बाद। बायनानै जा गेम गेलेनाय बेफोरनि तायेम वेस्ट खालामनाय बेफोरनो ओह आं जोंनि ओनसोलफोराव साफा सानै मानसिखौ नुनो मोन दोंआरो नङा ओमबा।
औ औ।
दा ओ कम्पिटारनि गाज्रि गोहोम होमबाथ ओ। बहुद दङ दा जोंनि गेजेराव ओह कमनलि जानानै फैदों जे कम्पिउटारखौ दैलि इउस खालामबाय थानाय सुबुंफोरनियावबोजे। ओ गावनि मेगनाव जेनेबा। एसे। रेस कम्पिउटारनिफ्राय ओंखारनाय रेसफोरा बेफोरो गावनि मेगनखौ गाज्रि गोम खोलैदों नङा ओमबा। औ दा बेबादिनो ओह कम्पिउटारनिफ्राय ओह गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों जे जाय मानसिफोरा मोजां खामानियाव इउस खालामनो रोङाखै जाय मानसि मानसिफोरा ओह मोजां खामानियाव इउस खालामदों बेफोरो ओह मुलाम्फा जादों। नङा होमबा दा औ। आंनि अ सुंथाब बिमुंखौ एसेआनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ।
दसेसम होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद। धयनबादसेै।
औ औ औ नोंथांनिसिमबो।